हेलौ खोनादों ना नोंथां?
औ औ नोंथां खोनादों खोनादों औ। खोनाबायना नोंथां?
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनागासिनो नोंथां। खोनागासिनो खोनाबाय, हेलौ खोनाबायना?
हो?
औ खोनाबायना नोंथां खोनाबाय ना
खोनादोंना नोंथां
औ खोनागासिनो आं खोनागासिनो
खोनादों ना नोंथां
हेलौ
औ खोनाबाय खोनाबाय औ खोनाबाय
औ खोनाबाय नोंथां
औ खोनाबाय ना औ - औ - औ - औ - औ खुलुमबाय खुलुमबाय औ
औ सावराय जागोन सावराय जागोन औ दे औ - औ - औ दे जा-जा-जागाय औ - औ बिदिनो बिदिनो आंनि जाहोना जाहैबाय बिदिनो बरओ बरआ औ औ बर बरआ मानि बेयाव बांसिन सो नारनानै जिउ खुङो आरोखि आबादनि औ बुंनो थाङोबा बरनि लाइफ बरनि जिउ खुंनायनि सायाव बुंनो थाङोबा माने बरआथ जोंनि बरआ बांसिन आनो आबादनि सायाव सेभेेनति तु सुवाथोरनिफ्राय दाइनजि जौखोन्दोआनो आबादनि सायाव सो नारनानै जिउ खुङो नोंथां। माखासे नैजि बा थामजि जौखोन्दोआल साख्रि बा बिजनेस बा माबा मोनसे खन्थ्रा मनानै जिउ खुंनानै जाग्रा बांसिन जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो नोंथां
औनो औनो।
ओ दा बिदिनो आबादनि सायाव जिउ खुंनानै जायो होनबा लोगो बिदिनो जेरै माइ आबाद थाहैबाय माइ नि माइनि अनगायैबो लोगोसे बिदिनो ओ फाथो आबाद थाबाय ओ बिदिनो बिनि अनगायै स सबाय आबाद थाबाय सिबिं आबाद थाबाय आलु थाबाय बिदियैनो ओ बिनि बिनिफ्राय ओ बिदिनो जोगोनाद बिनिफ्राय जुंखाम आबाद माने बेफोरखौ बेफोरनि सायावनो बांसिनानो जिउ खुंनानै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दं आरो नोंथां।
औ नोंथां औ।
मा माखासेया जेरै थामजि जौ थामजि नैजि जौखोन्दोआल' जेरै साख्रि बाख्रि बिजनेस कन्ट्राक्ट मावग्राफ्रा कन्ट्राक्ट मावबोबाय। ओ साख्रि होना बुङो बुंबा जोंनि ओनसोलाव बांसिन डिफेन्स जेरै पुलिस साख्रि आर्मि साख्रि बेफोरो बांसिन होसोनायखौ जोंनि ओनसोलाव बांसिन नुनो मोनदों आरोखि नोंथां।
औ नोंथां औ औ नोंथां खोनादों खोनादों।
बिनि बेनि अनगायै गुबुनहाय जेरै मास्टार साख्रिफोर माखासे बिदिनो फरेस्टफ्राव मावनानै जा बाय बेफोरखौ जों बां सिन जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो आरोखि। नाथाय बांसिनानो आबादनि आखायाव सोनारनानै माने गामि ओनसोलाव आरोखि।। गामि ओनसोलाव आबादनि सायावनो सोनारनांगौ जायो औ। दा नोंथांमोननि जों ब मानि सायाव बांसिन जोंनि ब र'फ्रा बांसिन सोनारना दं नोंथां?
औ नोंथां बेफोरबायदियानो नोंथां जेफोरबायदि फोरमायलांदों बेफोरबायदिनो जोंबो। आगोल गोदो गोदाय जिफोरबायदि जों गोदो गोदायनो किसुमान गैयै था गैयै गोनां बेफोरबायदिनो खस्थ' मावनानै सोलिखांदों आबादनि सायावनो नोंथां। बेफोरबायदिनो सोरबा जुमाय खामनानै सोलिलांदों न'खरा। सोरबा खेथि मावनानै सोलिलांदों। सोरबा गोरो सोरबा हा जिरा खालामना मावनाबो बिदिनो गोदो गोदायनाव सोलिलांदों सोरबा आगोलनि दिनावथ' सावरि फाला जायो बेफोरबायदिनो गोदो बिदिनो बे सोलिलाङो। थां बेफोरबायनो जुमाय जुमाय सावना सोलिलांदो सोरबा खेथि मावना सोलिलांदो बेफोरबायदिनो खेथिफोरखौ सोरबा माइनि आबाद माइ आबाद बेफोरबायदिनो बिथिं फाथो आबाद बिदिनो बायदि रोखोम बायदि आबाद दोंङो बिदिनो लाउ खुमब्रा आलु थास थारुन बेफोरबायदि रोखोम बायदि आलदा आलदा फोरखौनो सोलायलां दा आगोलनि जुग अ बिदिनो आगोलनि जुगनि मानसिफोरा थास गायनानैबो था गलाफोराव हाजार हाजारफोरावबो फाननो लांफायदो बाजारफोरावबो फानलांदो आथिखालावथ आगोलनि दिनावथ साख ख्रि थाग्राफोराव गोबाङानो मोननो थांला साख्रि औ दा औ औ दाथ टुइन्टि सिक्सआवसो साख्रि फाङास सोलिबांदो टुइन्टि सिक्स टुइन्टि फाइभ इयारसफोरावसो दासो साख्रिफोर जाबांदो आगोलनि दिनाव बेफोर मा साख्रि मा मा पुलिस बेफोरखौथ सिनाय हाबाङा हाबा औ औ नोंथां औ सिनाय सिनायोन औ मिथियामोन माबायदि मोनो माबायदि माबा खालामनाया माबायदि जाहो माबायदि खालामबा माबायदि मोनो बेफोरखौ मिथियो दानि जुगनि मानसिफोरा औ औ औ
लोगोसे दाबो नोंथां माने जोंनि बरनि ओनसोलाव गामि ओनसोल सोरनिफ्राय आरोखि नोंथां माने बिराद मानसिफ्रा गोबां मानसि फिनो आरोखि जेरै- सोरबा सोरबा फरायनायखौ लामा ससेयावनो गारसै ओ बिनिफ्राय मा खालामना जानो नों गामि ओनसोलाव जेबो खामानि मावनानै जानोबासै बेनिफ्राय माने कम्पानिफोराव थांनानै बे औ दिल्ली बेंगालर गुजरात बेफोराव थांनानै औ औ कम्पानिफोराव थांनानै बिराद मानसि जिउ खुनानै दं आरोखि नोंथां औ
औ औ औ
माने जोंनि बर' समाजनि बे आरोखि माने उम से लाख नै लाख सुबुङानो आरोखि माने कम्पानिफ्राव थांनानै जिउ खुंनानै दं आरोखि नोंथां
औ नोंथां औ औ बुहुदानो गुबुन गैयि औ
औ औ जोंनि ओनसोलावथ' बिदिनो बिराद माने मानसि फोरा माने माबा लकेल ओनसोलाव खामानि गैयिनि थाखाय मानि कम्पानिफ्राव खामानि माव नानै जिउ खुंनगासिनो दं आरोखि औ दा नोंथां ओ नोंथांमोन औ औ
फोरमायगोन
औ खोनादों औ औ औ औ लोगोसे बिनि अनगायबो माने ओ जोंनि माखासे ओनसोलफ्राव माने गामि ओनसोलावबो माने टाउन ओनसोलावबो माने औ कनट्राग मावनानै जिउ खुंग्राफोराबो गोबां दंसै नोंथां खोनादोंना नोंथां औ कन्ट्राक मावसै मानसिफ्रा बेफोरजोंबो जिउ औ औ बेफोरजोंबो जिउ खुंनो सोलोंबाय दानि जुगाव माने गायनाय फुनायखौ लासै लासै गारबोनानै माने बिजनेसफ्राव कन्ट्रक्टफ्राव साख्रिफ्राव माने गोसो होग्रा जाबाय। बिजनेस होनना बुङोबा बांसिनानो बिजनेसआव बां बिजनेसाव बांसिनानो माने नैबे जेनेबा दानि जुगावनै मानसिफ मानि ल लामा लामा लामा स स सोर दखान होनानै जानो सोलोंबाय गुबुन फोरबादि दाबा होनानै जानो स सोलोंबाय वाइन सप होनानै जानो सोलोंबाय बिदिनो बायदि रोखोम बिदिनो
ओ बिदिनो बे गावनि जिउखौ गावनो खुंला लांदों आरो नोंथां बिदि दिनो सोरबा जुमाय फाना सोलिलांदो सोरबा कम्पानियाव थांना सोलिलांदों सोरबा आट मावना सोलिलांदो सोरबा गलाफोराव हाथायफोर सकफोरावबो हा मैगं थाइगं फानाबो बिदिनो सोलिलांदो आगोलनि दिनावथ' बेफोरबो बेफोर बिदिनो सोलिलाङो नोंथां सोरबा जुमाय फाननाबो सोरबा मैगं थाइगं गायनाबो बेफोरबायदि बिदिनो सोलिलांबाय आरो नोंथां
औ ओ नोंथांमोननिजों माने औ नोंथांमोननिजों बर'फ्रा माबोरै बिजिनेस माबायदि बिजिनेसखौ बांसिन मावो नोंथां?
औ नोंथां बिजिनेसा थाबाय नोंथां सोरबा कन्ट्रेक्ट मावो लामा लामानि थाखाय नोंथां सोरबा मैगं फालांगि बिजिनेस मावो सोरबा दाउनिबो बिजिनिस मावो बेफोरनो फिसा फेनला बिजिनिस मावनानै सोलि सोलियो नोंथां बेफोरजोंनो सोरबा कन्ट्रेक्ट गिदिर फावारा कन्ट्रेक्ट मावो गोदोर सोरबा फिसा फेनलाफोरा रां रुफा गैयिफोरा बेफोरनो दाउ बि बे फालांगि मावना बेफार बिस मावनानै सोलियो बेफोर दोनो माइ हक हय मैगं खेथि हय फानलु खिथि बे बिजिनिस मावना सोलि बाय नाय सोरनिबा फानहैनाय सोरनिबा ओ बेफोरबायदिनो सोलिला लाङो
औ औ ओ साख्रि बाख्रिनि ओ साख्रि बाख्रिनि बेलायाव नोंथांमोननिजों माबोरैखो नुयो औ साख्रि बाख्रिनि बेलायाव औ
औ बेलेगानो जायो ना बेलेग साख्रि बाख्रि
औ साख्रि बाख्रिनि बेलायाव नोंथां औ औ नोथांमोनिजों मा रोखोमै जेनेबा साख्रि बाख्रिनि बेलायाव जोंनि बरफोरा
औ साख्रि बाय बेलाय जों औ खोनादों साख्रि फारि बेलायनो यिदिनो ओ सोरबा जुमाय सावनानै सोलियो औ सोरबा गला बाजारफोराव स ओ बाजारफोराव दखान सलान होनानै सोलियो।
औ औ औ ओ ओ ओ औ नो औ औ ओ औ औ नोंथांमोननिजों ओ नोथां नोंथांमोननिजों बबे साख्रिखौ बांसिन होसोनाय जायो बरफ्रा जिउ खुंन
ओ औ जों खौनो थाखाय बबे साख्रिया जेब्ला जों। खिसुमान मास्टार साख्रि हा बाय ओरैनो अफिसफोराव ओरैनो लेखा अफिस उला माबाफोराव थांना मोजां मोनो सोरबा र। पुलिस साख्रि आर्मि साख्रि बेफोरखौ होसो-होसोयो सोरबा सोरबि बेफोर बायदिनो सोरबा आरो आर्मि कामानडु बेफोर बायदिनो जोंनि बर' लाइमोनसाफोरा बांसिनानो गोसो होयो। औ पुलिस साख्रि
औ जोंनि जोंनि ओनसोलाव औ औ जोंनि ओनसोलाव बां लोगोसे बेजों लोगोसे। दानि जुगाव दानि समाव माने बांसिनानो एरै दाउ फाराम अमा फाराम बेफोरजोंबो मावनानै जिउ संनानै जानो सोलोंबाय आरोखि जोंनि बर'फोरा नोंथां माने बेखौथ' लोगोसे बुं थाङोबा बेफोर गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय दा एसे माने मरदान स्टाइलजों ओ माने माने मोनसे साइनटि थिग मोनसे आदबजों बेफोरखौ मावनो सोलोंबाय आरोखि नोंथां जेरै ओ औ अमा फाराम ओ औ औ अमा फाराम साइन बिबेग आदबजों मावनो सोलोंबाय। दाउ फारामखो साइनटि थिग आदबजों मावनो सोलोंबाय ना फिसिनायखौबो साइन्टिफिक आदबजों मावनो सोलोंबाय बेफोरजों आरोखि गोबां माने गुबुन गुबुन आ आदबजों माने जोंनि बर'फ्रा माने नैबे दानि जुगाव माने बेफोरखौ मावनानै जिउ खुंनानै जानो सोलोंबाय आरोखि नोंथां गोदोथ' बै समाव बेफोर गैयामोन आरोखि नोंथां लोगोसे दानि ओन माने औ थालिर-थालिर बागान खालामनाबो जानो सोलोंबाय नोंथां गय बागान मावनो गायनानै जानो सोलोंबाय औवा बागान खालामनानै जानो सोलोंबाय बेफोरबायदि माने मावनानै गुबुन गुबुन रोखोमै मावनानै जिउखुंनानै जानो सो सोलोंबाय आरोखि नोंथां जोंनि ओनसोलाव औ ओ दे होमबा नोंथ टाइमाबो जाबायनाा जोंनाथ' औ औ खोनाबायना औ औ औ गोजोनथों दे औ औ औ